अ हेलौ नोंथांं मा खालामदो?
अ नोंथां नै ओरैनो दं जिरायनानै।
अ ओ।
नोंथांआलाय मा खालामदों?
हा।
खबरफोरा मोजाडैं दंना नोंथां।
औ मोजाङैनो दं नोंहालाय।
अ'। ओ नोंथाङा ओ दसे सम होनो हागोन नामा नोंथांजों आङो मोनसे ओरैनो मोनसे जायखिजाया ओ मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथांजो
अ।
होम।
हागोन दा नोंथां।
अ हागोनना।
औ।
ओ बिदिब्ला जों नोंथां ओ ओरैनो। दंफां लाइफांनि फारसे एसे सावरायनोसै नामा नोथां
जागोन।
अ अ ओ अ ओ जेब्ला नोंथां ओ जोङो जोंङो जागायलांसै आरोना रायालाय सावरायनायखौ
औ औ।
उम। नोंथां दंफां लाइफांनि फारसे नोंथाङा। ओ मा मा मिथिगौ एसे। जे आंनो। एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
जागोन जोंहा दंफांनायखौ नांगौ सोरगिदिं थानाय
उम।
खोदोम दंफां सोमलि दंफां थिग बेबादिनो आरोना गोबां रोखोमनि दंफां दङ।
उम
हो
खोनादोना नोंथा
ओ नोंथांनिखौ साउनखौ एसे लासै लासै खोना फैबाय दं आं नोंथां।
खोनाबायना नोंथा?
औ खोनाबाय दङ खिन्थु लासै खोनादो आरो।
औ खोनादों दे
औ गोदोनि दिनावहाय जोंहा बिफां लाइफांनि गोदोनि दिनावहाय जोंहा जोबोद दंफां लाइफां दंमोन सोमखोर समायनामोन आरो गोदोनि दिनावहाय
औ
ओमफ्राय जोंहा दानि जुगावहाय नायोबा जोंहा दंफां लाइफांनि बिबांआ खमायलांनो हमबाय बेनि जाहोना जाहैबाय जोंहा जोंनि सुबुं माहारियाहाय दंफां लाइफां बा हाग्रा अरनबारिखौ जोंहा दानफ्लायनानै बिदिनो न' बां लुनाय बिदिनो टाउन सहर बा फेक्टरि इन्डास्ट्रि कारखाना बेफोरबायदि बानायनाय जागानावहाय जोंहा दंफां लाइफांखौ दानफायै दानफायै जोंहा दंफां लाइफाङा जोबलांनो हमदों आरो ना।
औ
उम दा जोंहा बे बेफोरखौ होबथानो दंफां लाइफांखौ जोंहा दाननायखौ होबथानोबाथ बिफां लाइफांखौ जोंहा मोजाङै फोथांना लाखिफिननोबाथाय जोंहा बेखौ जोङो बेखौ जों जोंनि सुबुं माहारियानो जों बेखौ' राहा लामा खालामनांगोन आरो ना?
औ
जेरै जोंहा बा जुनावहाय जोङो सुबुं माहारि हिसाबै जोङो दंफां गायनाय दिन हिसाबै फालिनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोङो दंफां लाइफांखौ जोङो गायबाय थानांगोन आरो ना।
उम उम
जेरै फांसे दंफां दायो दानोबाथाय जोंहा फांबा दंफा गायनांगोन बेफोरबायदि मोनसे थांखि लानांगोन आरो। अब्लासो जोंहा दंफां लाइफाङा जोबलांनायनिफ्राय बासिगोन। औ आ दफां लाइफांनिफ्राय आरो जोंहा गोबां बिदिनो मा होनो आइजें आइला बा जोंनि मानसिफोरनि जिउ खुंलांनायावहाय नांगौ होनाय आइजें आइलाफोरखौ जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनानै लानाय जायो। जेरै दंफां लाइफांनिफ्राय जोंहा दरजा खिरखि न' बां बानायनाय बिदिनो सियार टेबोल जोंहा दंफां लाइ फिफाङा जोंहा जों मानसिखौ जोबोद हेफाजाब होयो आरो आरोना
औ नंगौ।
बेखायनो जोङो दंफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो लोगोसे दंफां लाइफाङा जोंनो जों जेरै दा हां लाबाय थानायाव अक्सिजेन गेस बेखौबो जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो मोननो हायो। बेनिखायनो जोंहा दंफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो
उम।
आं बेखिनिखौ फोरमायबाय नोंथाङाबो फंनैसो नोंथांनि मोन्दांथिखौ माबानानै फोरमायना होदो।
दंफां लाइफां बुङोब्लाथ' ओ दंफां लाइफाङा जोंनो सुबुं माहारिनो ओ सुबुंनो ओ हां लानाय बायदिसिनाफोराव ओ जोबोर ओ हेफाजाब होयो बिदिनो दं
औ
हगारनाय कार्बन डाइ अक्साईड बेखौ ओ बोनानै लायो। आरो जोंबो बिसिनिफ्राय ओ मोजां गेस हगारनाय दफांनि ओ सुबुंफोरा ओ गोसोखौ मोजां मोनहोनाय आरो ओ गोथार गोसोखौ ओ थान्दा खालामना लानो हायो आरो। जिरायना थानानै ओ बिदिनो ओ दंफां लाइफांनिफ्राय ओ नोंथाङानो बुंखाबाय मुवा बेसाद बानायना लानो हायो होननानै। बेफोरबायदि आरो। ओ थिग बिदिनो नि दंफांनिफ्राय नांगौ ओ गोबां ओ खार्द बायदिसिना थक ता बेफोरबायदिखौ नांथारगौ ओ दंफां लाइफांनिफ्राय जों सुबुं माहारि आरो ओ गोबां फिथाइ सामथाइबो ओ
औ।
एसे मोजां मोन हायो आरो थाजिम मोन होनो हायो आरो बिदिनो खान्थाल फिथाइ, थाइजौ फिथाइ आरो बिदिनो आनारस थालिर बेनो गोबां ओ मोजां मोजां फिथाइ दं आरो। आरो बे फिथाइयाबो ओ सुबुंफोरा जानो हानाय फिथाइ आरो जानो हायैबो फिथाइ दङो। बेखौ जोङो बासि बासि जानो गोनां जायो आरो आरो दंफांनिफ्राय जोङो गोबां फालांगिबो खालामना ला-ओ लानो हायो जेरै ओ दाम गोसा गोसानि दंफांफोरखौ गायनानै बेनिफ्राय ओ सम जेरै रबार दंफांफोरखौनो गायनानै बेनि आटाखौ ओ बुथुम बुथुम फानोब्लाथाय सुबुं माहारिया ओ रां आरजिनो हायो आरो।
औ।
आरो बिनिफ्राय ओ औवा दंफांफोरा ओ औवाफोराबोथ' दं फां लाइफांआव गोलैयो नालाय औवानिफ्रायबो
औ औ।
जों सुबुं माहारिया गोबां हेफाजाब मोनो आरो। ओ गोदोथ' न' लुनायाव सुबुंफोरा औवाजोंनो बांसिन लुयोमोन।
औ।
औवाजोंनो ओ बांसिन लन नुनाय लुनाय न'खौ नुयोमोन आरो उम दाथ'
औ औ।
ओ दानि जुगावसो एसे सोलायबोबाय ओ नालाय पाक्कानि जाबोबाय औवाजों लुनायाबो खम जाबोबाय ओ गोदो बांसिन ओ न' गंसे लुनो थांब्लाथाय सुबुंफोरा औवानि ओ खुन्था बानायग्रोयोमोन औवा बुरखानि खुन्था आरो औवाजों बानायनाय खामि जेनलाब बेफोरबायदिनो गोबां ओ ओ खामानियाव ओ बाहायोमोन आरो ओ न' गंसे लुनायाव।
औ।
ओ बिदिनो आरो औवाजों जों आरो गोबां मुवा बेसाद बानायबावनो हायो जेरै ओ दाला, सान्द्रि, जेखाइ, खबाय
औ।
इदिनो गोबां ओ आइजें आयला बानायनोबो हायो आरो औवानिफ्राय। औवायाबो आरो गोबां रो खोमनि औवा दङ जेरै औवा बुरखा ओ औवा माखाल, औवा जावथि बेफोरबायदि ओ गोबां रोखोमनि औवा दङ। ओ नों थाङा ओ औ-औवानि बागै मा मा मोनथिगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो होलाय नोंथां।
औ जागोन नोंथां जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बादि जोंहा औवायाथ' गोबां रोखोमनि दङ। जेरै औवा बुर खा औवा माकाल, औवा थेरे एसे बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि ना गोबां रोखोमनि दा जोंहा औवानिफ्रायबो जोंहा सुबुं माहारिया
ओम।
गोबां औवानि सायावबो सोनारना सोलिबोदों गोदोनिफ्रायनो जेरै गोदोनि दिनावथ' औवा गैयाबानो न' न' बानायजाया बिदि हिसाबै जायोमोन आरोना जेरै जोंहा खुन्थानिफ्राय लानानै इन्जुर बेफोरबायदि आरोना, गोजौआवबो उखुम होनायनियावबो जोंहा जेनलाब बानायनाय बेफोरबायदि गोबां खामानियावहाय जोंहा औवाखौ न' बानायनायाव बाहायोमोन आरो।
औ औ।
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा औवानिफ्राय जोंहा नांगौ हिसाबै ओरै सानद्रि संग्राय बिदिनो मा होनो खखा सेन बेफोरबायदिखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो ना उम। ओमफाय आरो औवाखौ जोंहा मा होनो जोङो फाननानै रांबो आरजिनो हायो जेरै औवाफोरखौ जोङो बुरजा बिदिनो बागान गायनानै जोङो फाननानै जों फैसाबो रां
औवानिफ्राय आरो लेखा बिलाइ बायदिसिनाबो बानायनो हायो होननानै
औ औ औ दानि जुगाव जोंहा औ औवाखौ औवानिफ्रायबो जोंहा लेखा लेखा बिलाइ बा बहि बेफोरखौ बानायनाय जायो खोनानाय मोनदों दा बेखिनियानो आरोना नोंथां।
बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायना नोंथां औ। बिदिब्ला लाखि
औ औ दे ओं।
उम दे।